औ नोंथां।
औ। आङो नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो साननो साननासो हरदोंमोन हरनाय जादोंमोन नों नोंथां सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन नोंथाङा दा माबोरै दङ
आंथ' ओरैनो दंथ'यो नोंथां मोजाङैनो दङ नोंथाङालाय
आंबो मोजाङै दं नोंथां।
औ औ दा। बिदिब्ला नोंथाङानो गिबियाव बुंग्रोदो आं नोंथांनिफ्राय हादोरमानि सोमोन्दै एसे मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां
औ नोंथां अब्ला खोनासंलांदो आं हादरमाफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै थांनोसै नोंथां
औ दे फोरमायदो नोंथाङा हब्लालाय
जोंहा बुहुम होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां बोसोर बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोरजिजानाय बे बुहुमा जों बेखौ बेसेबां बोसोरनि सिगां सोरजिजानाय बेखौ जोङो मोनसे रोखा बुंनो हाया जायखिया बे बुहुमा जोंनि बे बुहुमा गोबां बोसोर सिगां गासैबो बेबायदि थासारियाव गैयामोन जों दा जाखादों बेबायदि थासारियाव गैयामोन बियो माखासे अर आरो लाभाफोरजों बुंजोबनायमोन बिनि उनाव बेयो बेसेबांबा बोसोर उनाव बे बुहुमा गुसु जानानै माखासे बेयाव जिबख्रिफोरा गुसु जानानै दै दै माखासे सोमजिनानै बेयाव माखासे जिबख्रिफोरजों लासै लासैनो गोबां जिब जुनार मानसिफ्रा लासै लासैनो सोरजिबोदों होननानै बुंनो हायो दा बे बुहुमाव जोंहा बांसिन सेभेन्टि पारसेन्टनो ओ स्निजि जौखोन्दोआनो जोंहा माखासे दैजों बुंफबजोबनाय होननानै बुंजायो बेनि गेजेराव आं जोंहा माखासे हा खालि एबा बे बुहुमाव थानाय माखासे ओ हादरमाफोरनि सोमोन्दै फोरमायलांनोसै जोंहा गिबियावनो दङ जाहैबाय
एसिया हादरमा बुहुमाव बे हादरमाखौनो गुवारसिन होननानै जों मिथिनो मोनो बे हादरमायाव जोंहा गासै ब्रैजिदाइनथा हादरफोर दङ फिसा फिसा गिदिर गिदिर बे बिनि गेजेरावनो जोंनि भारत हादराबो बे एसिया हादरमायावनो गोग्लैयो बेनि उनाव जोंहा दङ जाहैबाय आफ्रिका हादरमा बेयाव गासै बाजिब्रै हादरफोरा लोगो नांनानै जानाय बे आफ्रिका हादरमाया बे आरो बिनि उनाव दङ जाहैबाय इउरप हादरमा बेयाव गासै फिसा फिसा हादरफोर लोगो नांनानै गासै ब्रैजिब्रै था हादरफोर दङ बेजों लोगोसे ओरैहाय दङ जोंहा सा आमेरिका हादरमा बेयाव जोङा गासै नैजिथाम हादरफोर
दङ आरो बिनि उनाव दंबावो जोंहा खोला आमेरिका बेयाव हादरफोरा दं जाहैबाय जिनै आरो बेजों लोगोसे अस्ट्रेलिया जायखौ जों असिनियाबो होननानै मिथिनाय जायो बेयो जाहैबाय जिब्रैथा हादरफोरजों लोगो नांनानै जोंहा अस्ट्रेलिया हादरमाखौनो बयनिख्रुइ फिसासिन हादरमा होननानैबो मिथिनाय जायो बेनि उनाव दंङ जाहैबाय एन्टारटिका एन्टारटिकायाव जोंहा ओ जि बेयाव जोंहा सुबुं एबा जोंहा जिउ बेयाव जिउ खुंनो गोब्राब बेयाव जोंङो सुबुं माहारिया जिउ खुंनानै थानाय जाया बेनिखायनो बेयाव सासेबो जिउ खुं खुंनानै थानाय एबा सुबुंफोर मोननाय जाया बेयाव जों खालि बिगियानारि माखासे नायबिजिरनाय बेनि थाखायल' थाहैनाय जायो बेयाव जोंहा गोबां बरफफोरजों साग्लोबनानै थानाय बे एन्टारटिका हादरमाया गुसु जायगा बेनिखायनो जों बेयाव सुबुं माहारिया सरासनस्रायै थांनानै थानो हाया बे गुसुनि थाखायनो बेजों लोगोसे जोंहा बेखौ बे जोंनि बे हादरमाफोरखौ माखासे गुवार गुवार लैथोमाफोरा साग्लोबनानै दंङ बे लैथोमाफोरनि मादाव आं बुंलांनोसै जायखौ जोंङो पेसिफिक लैथोमा होननानैबो मिथियो आरो बिनि उनाव दंङ एटलान्टिक लैथोमा आरो दंङ जोंहा
इण्डियान असोन जायखौ जों भारत लैखोमा होननानैबो मिथिनाय जायो बिनि बिनि उनाव दंङ जोंहा साउदन असोन जायखौ जोंङो खोला
लैथोमा होननानैबो मिथिनाय जायो बिनि उनाव दंङ जोंहा आर्टिक असेन जायखौ जोंङो आर्टिक लैथोमा होननायबो मिथिनाय जायो बेफोर लैथोमाफोरा जोंनि गासै बे बुहुमखौ साग्लोबनानै दंङ आरो बे साग्लोब नि गेजेरावनो जोंहा जोंनि बे स्निथा हादरमा फोरा दाब दाब जायगायाव गोसारनानै दं आं बे जोंनि बुहुमनि हादरमाफोरनि बागै फोरमायनायखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनानै जाबाय नोंथां।
अ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम हादोरमाफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होनायनि थाखाय दा आंङो नोंथांजों बिफां लाइफांनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानबाय नोंथां। बिफां लाइफां औ दा बिफां लाइफांनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्लाथ' बिफां लाइफांङा जोंनि ओरैबायदि मोनसे जिब- जुनार जाय बिफां लाइफां गैयाब्लानो जिखुनु जिउनांङानो जाया मानो बे थांनानै थानो हानाय नंङा। मानो होनना बुंङोब्ला बे सुबुं माहारिनि थाखायल' नंङा मोनफ्रोमबो जिउ गोनां जिउ लांनि थाखायावनो बिफां थांना थानो थाखाय जोंना मा बिफां लाइफांङा जोबोर गोनांथार। मानो होनना बुङोब्ला बेफोर बिफां लाइफाङासो जोंनिया अक्सिजेन हगार रो जायफोर अक्सिजेनखौ जों साफ्रोमबो जिउ लायो एबा आजावो आरो बे अक्सिजेन गैयाबोला सुबुंनिल' नङा मोनफ्रोमबो बा गासैबो नङा आरो थांना थानाया गोब्राब जागोन बेनिखायनो जोङो बिफां -लाइफाङा जोंनि ओ जिउनांनि थाखाय जोबोर गोनांथार। आरो बेल' नङा बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो गोबां जोङो सुबुंफोरनि बिथिङाव होननो थाङोब्ला गोबां सोलायनाया लाबोदों। आरो जों मिथिंगायारि बिथिङै बुंनो थाङोब्लाथ' बिफां- लाइफाङा गोबां ओ जोंना एम्फौ एनलानिबो न' बायदि जायो लोगोसे दाउमा दाउसानिबो न' होननानै जों जेरावहाय बासाफोर बायदि फुलि बानायनानै बिसोरो बेहायनो थायो बिफां -लाइफाङावनो